हेल
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
मोनाबिलि समनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां
बे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
बिदिबा जोङो बैसागु बोथोरनि मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै नोंथां
अ जागोन नोंथां जागोन
औ आ गिबियाव बिदिब्ला आङो बैसागो बोथोरनि बागै नोंथांनि एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै बा बिबुंथिखौ लाखि
औ औ
ओ बैसागो बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा बेयो मोनसे बर'नि ओ एंगार हायै मोनसे आगोमा फोर्बो
जाय फोर्बोखौ जोङो जोङो जोनोम जायै सिगांनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि आबै आबौ मोननि स समनिफ्रायनो फालिबोनाय बेयो मोनसे नेंगार हायै फोर्बो जाय फोरबोजों जोंनि बर' माहारिया एबा जोंनिफोरा बर'फोरा ओ गोग गोथौ सोमोन्दो दङ होननानै जोङो बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां जेरैहाय आसाम नाङैनो बैसागोनि से खालारखौ जोङो गोदान बोसोर होननानै फालिनाय जायो एबा बुंबोनाय जायो एबा मानिबोनाय जायो ओजोंहाय ओ इंराजि दान्नि एप्रिलनि मास एप्रिल मासावनो माने बे बैसागोनि से खालारा जोंहा गिबियै नांजेनो ना नोंथां दा बे बैसागोनि जि से खालार बे से खालारखौ जोंङो आसाम नाङैनो गोदान बोसोर होननानैबो फालियो
दा बै से खालारनि आगोलनो जोंहा मोनसे से आरो फोरबो दंबावो जाय फोरबोखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानैबो फालिनाय जायो। दा मोसौ बैसागो होननानै फालियोब्ला जों बै सानखालि बैसागो बोथोरनि से खालारनि सानसे सिगां बे सानखालि जोङो मोसौ फोरबो खौ गाजा गोमजायै एंगार हरो एबा फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो मोसौ बोरमाफोरखौ थुखैनाय जायो बेबायदिनो जोङो मोसौ बोर थुखैनो थाखाय मोसौ बोरमा थुखैनायनि सिगांनिफ्रायनो जोङो जेरैहाय फानेलाव, फान्थाव, हालदै हालदै, मोखना बिबार ओ माराय थाराय, दिग्लिलिथि बायदि जोङो बुथुमनानै ओल दोनग्रोयो एबा बैफोरखौ बुथुमनानै जोङो माने मैगं बायदि माने हानाय जायो आरो बेफोरबायदि माने ओ खुन्थि खुन्थि जोङो फिसा फिसायै हानाय जायो। दा
थांनिफ्राय नोंथांनिफ्राय बिराद आवाज फैदों दे गुबुननि नोंथाङा एसे साइद जानानै रालायनो हागोन नामा
औ औ औ थिगानो दङ नोंथां। ओ दा जोङो बेबायदि मैगं बायदि हानाय लोगो हाखांनानै माने मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय जोङो बसनलाङो एबा बहनलाङो। बहन नानै जोंङो फुख्रि बा दंग नङाबा दैमा बायदिफोराव जोङो माने होनानै लाना थांनाय जायो आरो मोसौफोरखौ।
औ
फख्रिफोराव हुनानै लाना थांनानै जोङो गोदो गोदायनि नेमखान्थि बायदिनो मो सौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो बै थुखैनायफोरा जिखिनि लाव, फान्थाव हानानै लानाय बेैफोरखौ मोसौनि बिखुआव जोङो सारै सारै जोंहा गोदो गोदायनि बायदिनो मोनसे सल' दङ जेरैहाय खुगा मेथाइ बै खौ जोङो रोजाबनाय जायो जेरैहाय जोंहा सल'आ जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरलांबाय था बिमा गायदे बायदि जा बिफा बायदि गं मेना मेनि जा बेबायदि मेथाइफोर खौ रोजाबना माने मो खौ आलो गोजोनै थुखैयो एबा रंजा बाजायै थुखैयो आरो। थुखैखांनानै माने मोसौ फोरनि बिखुङाव जोंहा साराय खिथौनिफ्राय बा खान्था खिथौनिफ्राय हलनाय जिखिनि हांगारफोर बैफोर खो थाव लगायनानै जों मानि मा मोसौफोरनि बिखुङाव फोरनानै एबा फुननानै होनाय जायो फाख्रा फाख्रि गोसोम कालारखौ माने बेनि माने फोथायथियानो बेनो जे गोदो गोदाय माने जोंनि ओ बिगोमा मोसौ बोरमानि बिगोमाफोरा मोसौ बोरमाफोरखौ जोङो माने अरनबारियाव होनानै हरोमोन आरो अरनबा बेव होनानै हरोबा बैफोर मोसौखौ मोसा सिंहफोरा बारसिनोमोन जायोमोन बेबायदिनो बो बेबायदिनो माने मोसौ बोरमाफोरखौ गिनानै खार थों ओ रोम मोसा सिंहफोरा होननानै माने बेबायदि हांगार फुननानै होनाय जायोमोन आरो। बेबायदिनो ओ माने मोसौ बोरमाफोरखौ बे खालि राइदोंजों ओ मा सरि ओ था ओ थारायजों आरो देग्लिलिथिजों माने बोरमाफोरनि बिखुङाव बुनानै होनाय जायोमोन। माने ओ बि फोथाय थिया बेयोमोन जे मोसौ बोरमाफोरा जुदि बै सानखालि माने ओ मो सौ बोरमाफोरखौ राय ओ थारायजों बुयोब्लालायनो मोसौ बोरमाफोरनि देहा सानाय सुनाय बेफोर माने खारोनोआरो बे थांखियै माने जोङो मोसौ बोरमाफोरखौ बुनाय जायोमोन दा ओ जोंहा बेबायदि बैसागोनि से खालारनि मोसौ बोरमाफोरनि जि फोरबोखौ एंगार हरखांनानै जोंहा से खालार खालि जोङो
बैसागो बोथोरनि से खालार खालि जोङो गासैबो जोंनि बर' हारिनि धोरोमगिरिफोरानो माने जों गावबा गावनि थानसालियाव जोङो आफा बोराइ बाथौ आनान गसाइ जेरैहाय बेबायदिनो ओ ब्रह्म ब्रम्ह धोरोमनि फोरा जे आव-आव-आव-आव आहु थि साहो बेबायदिनो जोङो माने निजा निजा धोरोमखौ लानानै जोङो थानसालियाव आलारि बाथि सावो आरो जों गोदान बो हिसाबै जेरैहाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबो जेरैहाय थांनाय बोसोराव जिबायदि जोंखौ आलोगोजोन रुम रुमु संसार जा-जाहोबोबाय जेनबा गोखु गोजोन रुजु रुमै संसार दैदेन होबाय आरोबाव गोदान बोसोर सोरावबो नों नों आफा इसोरा माने जोंखौ आरोबाव खाथि हामसिनै संसार जालांनो बा जिउ खुंलांनो राहा लामा दिन्थि थिनानै हरदों बा बोरसारस्रि हरथों बेबायदिनो जोङो माने इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे खुलुमखांनानै जों गेदेर जेरैहाय खुलुमनाय मान बावनाय उन्दैफोरखौ बोर सानस्रिनाय बेबायदिनो जोंनि बैसागोनि से खालाराबो जोंहा जोबनानै थाङो आरो बैसागो बोथोर नै खालारनिफ्राय सिनि खालारसिम जों जोंनि बर'नि हारिनि हारिमुनि दाम दामग्रा दामजु जेरैहाय था सिफुं सेरजा बायदिफोर सुनानै गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो रंजा खुसि माने बैसागो बोथोर मोसानो थाखाय जों गामि गामि ओंखारलाङो। आरो बैफोर ओंखारनाय जोङो मोसाखांनानै न'खरनि सोरबा गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ बोरसारस्रिनाय बेबायदि बिनो जोङो जरायबो रंजा खुसि माने मोसायो आरो मोसायो रंजायो आरो न'खरनिफ्राय जि जोंनो दान मान बान्था हरो बफोरखौ जोङो लानानै फैनाय जायो। आरो बे बुंनो नांगोन जोंनि बैसागो बोथोराव जोंनि माथ्र' रंजानायनिल' फोरबो नङा बियो मोनसे जोंनि गोरोबलायनायनिबो फोरबो मा होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा गामि ओनसोलाव जों सोरखौबा नायनो बानाय रायखुमालायनाय बोराबलायनाय सोरजोंबा नांज्लायनाय खमज्लायनाय बेबायदि थायो जोंहा गामि ओनसोलाव। दा बेबायदि थायोब्लाबो जों बैसागो बोथोराव खौसे रंजानो मोसानो खौसेयै ओंखारनायावनो बा खौसेयै जों रंजानाय मोसानायावनो बैफोर जोंनि नायनो नायनो बानाय बा बोराबलायनाय नांज्लायनाय बैफोर साननाया जोंनिया गैया जालाङो आरो अराय ओ माने अननाय मोजां मोननायजों जोङो बुंफबनानै थायो।
औ
दा दा जोबथियाव आं बेखौबो बुंनो नागिरदों जिहेथु जोंहा बैसागु बोथोराव माने जि खाम ज खाम सिफुं सेरजा लानानै मोसायोमोन रंजायोमोन नाथाय आथिखालनि समफोराव माने जों बेनि अनगायैबो जोङो दामजु जेरैहाय देग देब उफार बायदिसिना लानायखौ जोङो मोसानाय नुनो मोनो नाथाय बेबायदि बर'नि हारिनि हारिनि दामग्रा आगजुखौ नागारना दोननानै बेबायदि देग देब उफार लानानै मोसानाया जोंनि हारिनि खहा गोनां होननानै जों बुंनो नांगोन दा आङो नोंथां नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो बिबुंथि मोननो नागिरदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागो बोथोरखौ माबायदि फालियो? आरो जोंनि हारिनि हारिमुनि दामग्रा दामजु जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिखौ लानानै मोसा थायो ना आथिखालनि दिनाव जाय बिथां खायसे खायसेफोरा माने इलेक्ट्रनिक दामग्रा दामजुफोरखौ लानानै मोसायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागु बोथोराव रंजायोबा बैसागु बोथोरखौ माबायदि रंजा खुसि एंगारहरो बिनि सायाव नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होगोन नामा?
औ औ बेखौथ' जोंनाथिंबो जेरै नोंथाङा बुंलांदों बेबायदिनो जोंनाथिंबो बुङो बिनिनो फालिनाय नुनो मोनो जेन'बा ओ जेरै बैसागुनि गिबियावहाय जेन'। मोसौनि बैसागु जाग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो बैसागु होनबाथ' जोङो माने जोंनि मोनसे गाहाय फोरबो जायनि गेजेरजों जोङो माने ओ जोङो गोसो होसारनानै रंजानो बा गोसो होसारनानै जोङो बेखौहाय बोसोराव खनसे जोङो माने रंजानो बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि माने देरसिन बा ओ गिदिरसिन माने गुबैसिन माने ओ फोरबो आरो ना जायखौ जों एंगारनो हाया माने खाथि सोमोन्दो थानाय। थ' बेनि गेजेराव जोङो बेखौ नायोबा नुनो मोनो बैसागुनि गेजेरजोंहाय जोङो माने ओ सिगांहायनो बैसागुनि सिगांनो माने मोसौनि बैसागु जानायखौ जोङो नुनो मोनो जे नोंथाङानो बुंलांबाय बे थुखैनाय मानाय मोसौनि थुखैनाय मोसौखौ माब बायदि गान खननानै थुखैनाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङानो बुंलांबाय बि दिनो जोङो दैमाफोराव लांनानै मोसौखौ थु खैयो बिदिनो माबा माबि जेनेबा नोंथाङा फोथा फोनहोनै जेरै मोसा लग्राफ्रा जानो हाया जेरै बिदिनो बिसोरखौ माने ओ गोजाम दुरुंफोरखौ गालांनानै माने बिसोरखौ जोङो माने ओरैनो हगारनानै हरो आरोना ओइदिनखालि थ' बिनि उनावहाय जोङो माने बेफोरखौ दिरुंखौहाय गोजामखौहाय गारनानै ओ जेब्ला बिसोरखौहाय सान हाबनायनि उनाव जेब्ला बिसोरो न'आव फैयो जोङो बा मोसौखौ न'आव होनानै लाबोयो अब्ला जोङो बेखौ मोसौखौ माने गोदान दुरुंफोरजोंहाय खानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना थ' बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला बैसागु जायो बैसागुनि समावहाय जोङो माने बिदिनो एकस' एकथा बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि बारि बागाननिफ्राय मोननाय मैगं जे गोखा गोखै मैगं बेखौहाय जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ बेखौ बर'फोरा फोथायो जे बेखौ जायोबा जोंनि माखासे बेमार आजारफ्रा माने जाहोनो हाया आरोना जोङो बा
नोंनिफ्राय गोजान जालाङो आरो ना बेमार आजारफ्रा। बेनि थाखाय माने बे गोखा गोखैखौ जोंनि बारि बागाननिफ्रायनो मैगंखौ खांनानै माने ओ बानायनाय बाहायनाय जायो आरो ना जेनेबा थ' बिनि अनगायैबो जोङो मा होनो ब बैसागुखौ जोङो। माने आङो जोबोर गाजा गोमजायै खुङो जेरैहाय बैसागुआवहाय फार्स्ट टाइमावनो जाहैबाय जेन'बा ओ गेदेरफोरा जाहैबाय गथ'फोर खौ अननाय बा अनसायनाय आरो ओन्दैफोरा। गेदेरफोरखौ मान होनाय बा खुलुमनानैहाय। आइ बिसोरनो मान सनमान होनाय बेग खौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना आरो बेनि गेजेरजों जोंनि सोमोन्दो। फोरा माने खाथिसिन जायो आरो ना माने अननायफोरा बिनि गेजेरजोंहाय। बेरखाङो आरो मान होनाय आरो अननाय आरो न'खराव गोरोबस्लायनाय बेफोरखौहाय मोननो हायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव दंहैयोब्लाबो जेन'बा जोङो। ओ बे बैसागुनि दिनावहाय माने जयै लोगो मोनज्लायो आरो ना
औ नंगौथ' औ
बेवहाय जोङो माने ओ बैसागुनि गेजेरजों गोबां माने ओ खाथि सोमोन्दो ओ जों मानसि माहारिखौबो नुनो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो बैसागु सम समावहाय ओ गोबां रोखोमैनो रंजायो माने गुबुन गुबुन रोखोमै रंजायो जेरै
बैसागुनि समाव जोङो ओ न' न' थांनानैहाय मागिनाय नुनो मोनो जे ओ बे मा गिनायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ खौ नुनो मोनो जेरै नोंथाङा हामबाय ओ गोबां रोखोमनि दाम ग्रा जेन'बा बर'फोरनि दामग्रा दामजु बेफोरखौ नुनो मोनो
औ।
दानि दिनावथ' एसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जेनेबा ओ ओ सिगांनि समावहाय जोङो खाम सिफुं जथा बेबायदि लानानैहाय सेरजाफोर ला लानानैहाय मोसानायखौ नुयोमोन। ओ दा ओ बेबायदिनो ओ ओब गुबुन दामग्राफोरजोंहाय जेनावबा मोसानायखौ नुनो मोनसै दा जोंनि दिनाव जा थस जोंनिथिंहाय नुनो मोनो माने ओ दासिमबो माखासे सोलिनायखौ नुनो मोनो। गोदोआव जेरैहाय सोलिदोंमोन बेबायदिनो सोलिनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो बैसागुआथ' जोङो माने बैसागुल' नङा बैसागुआव माने जोंनि हारिनि बा हारिनि गाननाय जोमनाय बा हारिनि दामनाय देनाय बेफोरखौबो बेफोरखौबो जोङो रोखायै गुबुननि सिगाङाव दि दिन्थिनो हायो। जेरै गान्नाय जोमनायनि बेलायावहाय जोङो नुयो दखनाफोर ओ ओ बिदिनो सादोर लानाय दख'ना बिदनजों गोजा सादोर लानाय गोजा गानग्रा ब्लाउसफोर गाननानै बा खर'फोराव ओ बिदिनो खफा लानानै गोबां मोजां मोजाङै ओ जोङो देलायनानै बेरायनानै बा मोसााबायनायखौ जोङो नुनो मोनो सेंग्रा फोरखौ नायोबा